औ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ औ मा खालामगा
नोंथां जिरायनानै दङलै गरमखायनो माने बाहेराव बिराद मोजां बार फैगासिनो नोंथां ओंखायनो जिरना दङ नोंथाङालाय
आं नोंथां नै आंबो दलद दङ जिरनानै ओरैनो न'आवनो
बोथोरोव नोंसि बोथोरफोरा नोंसोरथिं माबायदि अखा बोथोर
बोथोराथ' नोंथां दहाय ए से अखा हादोंमोन ओमफ्राय सान्दुंसो दुंदों नोंथां बिराद गरम जाना दं जोंथिंबो
अ नोंथां जेरावबो थाङाखै हाबा साबा बो गैयाना दा नोंथां
हाबाथ' दा गैथ'वा नोंथां ओं ओरैनो माने बोथोरनि थाखायबो लायाखै नामा नोंथां हाबाखौ दा
उम नोंथां बेबायदि आरोना खस्थ' जायो दानि दानि समाव
औ औ
उम
अखा बोथोरखौ गियोना नोंथां मानफ्रा हाबायाव एसे दिस्टार्ब जायो अखा हाबाय थाबा
औ नोंथां थारैनो बारहुंखा बायदिसिना बारना होयोब्ला ससेयावनो गारना खारनांगौ जागोन ना नोंथां
औ औ
औ बेनो खोथाया
ओ नोंथाङा फ्रि दं नामा
अ नोंथां फ्रि दङ
औ बिदिबा नोंथां रायलाय जागोनना नोंथांजों दसे सम
औ फ्रि दङ नालाय रायलायजागोन नोंथां मा आयदानि सायाव रायलायनो नोंथां
ओरैनो नोंथां जेनेबा दानि गोदान मुगानि आबाद मावनायनि सायाव रायलायनोसै नामा नोंथां एसे
औ जायो नोंथां रायलाय जायो जागायदो होनबालाय एसे
औ नोंथां आं बुंग्रोनोसै बिदिबा
औ
दा जोंहा गोदान मुगानि आबाद मावनाय होनोब्ला जेरै जोंहा आं माबानिफ्रायनो लानोसै जेनेबा गय गय आबाद मावनाय गय बिनिफ्राय थालिर दाथ' आरो गोदान मुगानि गोबां आबाद फैदों नङा होमबा दा जों गयनि सायाव' एसे रायलाय सै दा गय आबादखौथ' गोबां माने गोदान मुगाजों मावनाय नुसै आरो नोंथां आथिखालाव नै गोबां गोदोनि बायदि जेनेबा एसे एनैबोथ' गायनाय नंला दा दाने माने ओरैबायदि गोबां बुरजा बुरजा बिघा बिघा हायाव आबाद मावो नङा होनबा
औ नंगौ
खौ जेनेबा गायनानै माने थारमाने बो मा होनो बै गोदान मुगानि जेनबा थाब फिथाइ थायनाय गय नोंथां बिदिखौ गायो आरो जेनेबा जोंनि ल केल गयफ्राथ' जेनेबा फिथाय थायनो थाखाय द' बोसोर सम नांगौ नङा होमबा नोंथां नाथाय माने दा गोदान टेक्न'लजिजों गायनाय गयफोरा माने द' बोसोर गाहाम नांला आरो माने नोंथां नै बोसोर थाम बोसोर बिदि माने थाब खम समनि गेजेराव मोनो आरो नोंथां
औ
औ आरो दा गयजों लोगोसे जोंहा माने माल्टि कर्फइं ना मा होनो नोंथां जेरै माने मोनसे हायावनो माने मोननै मोनथाम खेथि मावनो हानाय आरो जेनेबा नोंथां दाबल
अ अ
औ जेरै गय बिफाङावनो जोंहा मा होनो बै ब्लेक पेपार ना मा होनो नोंथां मस्ला
औ औ जों बेखौ जालुग होनना बुङो नोंथां
औ औ बिदिखौ गायो। बेनिफ्राय आरोबाव बिदिनो गय बागान सिङाव जोंहा देर दा जेरै माने गोबां ट्रेन्दिं सोलिगासिनो नोंथां। जेरै क'वा चक्लेट होनाय आबाद औ बेखौबो माने गोबां गायबाय आरो जेनेबा
औ
बेनिफ्राय आरो नैथियाव फैलायबाय जोंहा नोंथां जेरै दा सोलि माने गरम बोथोराव बिराद सोलिगासिनो। जेरैहाय टरमुस आबाद
उम
थार माने टरमुस आबादखौ माने गोदान मुगाजों ओरैबायदि मावनो हमबाय नोंथां माने मोनसे जेनेबा से बिघा नै बिघा हायाव माने गोबां रोजा रोजा रां खामाय हायो आरो नोंथां
औ नोंथां उम
ओरैहाय बेवहाय जेनेबा आबाद मावनायाव जोङो हाग्राानि थाखाय हाग्रा रैखा मोननो थाखाय जोङो मा खालामो बेयाव मालसिं बनाय जायो नोंथां फार्स्टआव आरो बिनि माल सिंनि सिङावनो जेनेब्ला जोङो दा ड्रिप इरिगेसन लगायो डाइरेक्ट माने बिफां फांसेयाव माने दै गनाय जेरै बिफां फांफ्रोमबो बिफाङाव माने दै दैनि सुबिदा मोननाय बिदि द्रोब इरिगेसन लगाय नानै होनाय जाबाय आरो नोंथां
बे माबायाव आरोना नोंथां जेनेबा मा होनना बुंदोंमोन मा आबाद होनना बुंदोंमोन नोंथाङा?
टरमुस आबादनि
अ टुरमुस आबादाव आरोना नोंथां बेवहाय मा दै बायदिसि सिना गैयाब्ला बे थैलांनो हागौ नामा नोंथां?
जेनेबा माने दा बायदियावथ' दैनि गोनांथि जाया नोंथां जेनेबा बै मेसें बोथोराव मावनाय समाव आरो नोंथां
उम
दाथ' जेनेबा अखानि दैजोंनो सोलियो लानाय नोंथां
अ होनोमबा बेयो उम अखा अखा नांनानै अखानि दै गोगलैयोबा माबाफोर जाया होमबा थैलाङा?
थैनायाथ' थैया नोंथां माने दैखौबो नांगौ माने बांद्राय दैबा थैयो। नाथाय मेडियामनि दै मोननांगौ आरो नोंथां
औ
अ बेखायनो बेखौ दा
माबायदि जागायनाय जायो माने एसेबां बुरजा जुदि जागायनो गोनांब्ला माबायदि जागायगोन। थां बे थरबुसखौ
औ नोंथां बेखौ फार्स्टआवनो मा होनो बेनि बेगरखौथ' जों लकेल मानसिफ्रा बानायनाय हाया नालाय नोंथां बेखौ जोङो नार्सारिफोरनिफ्राय माने बिनि बेगरखौ बायना लाबोनांगौ आरो नोंथां
औ
लाबानानै जेनेबा बेखौ जावैनो थाखाय गोबाङानो बायदि गावबा गाव बाव माने सुबिदा बायदि जावैयो जेरै सोरबा माने मैगं ब आबाद बिदि जावैग्रा बेगर जावै ग्रा ट्रेक दंखायो मोनसे। थाब होनो थाब नामा होनना बुङो आरो बिनि अनगायै मानसिफ्रा माने दा बै साहा लोंग्रा कफि गिलास फिसा फिसा थाइ नङा नङा होमबा नोंथां ओमफाय माने हा ओमफफ्राय हासार सोनानै बेवहाय बे फुलिखौ बानायो आरो दा बेनिफ्राय जेब्ला फुलिया गायनो जाहांबाय माने बे समावहाय हाखौ माने मोजाङै हालेवनानै बेवहाय सोरबा माने बांसिन लकेल गोबोरखि हासारजों गायो बेनिफ्राय माखासे रासायनारि हासार होननानै जेनेबा आलि आलि बानायनानै मालसिं जेनेबा मालसिं प्लास्टिक इ सिस्टेम बयो आरो नोंथां
फुरा हाजार हाजार बानायो आरोना नोंथां
औ औ औ माने गोबां बुरजा बुरजा आबाद मावो नोंथां दा धरमुसफोरखौहायबो दा बे जों माने मालसिं मालसिं बनायनि एदभान्टेजस जाहैबाय नोंथां माने बेवहाय माने हाग्रा रज'नो हला नोंथां जेनेबा थरमस बिफांनि खाथि खाला मान हाग्रा रज'नो हाला आरो बे मोनसे जाबाय बेनिफ्राय बेनि सिाव थ थानाय हासारफोरा माने गुबुन जायगायाव गोसारला जेनेबा बिफां जर होदोंब्ला माने बे हासारा बेयावनो थाबाय थासिगोन आरो नोंथां
अ
औ बेबायदि माने गोबां गोदान आबादजों मावनाय आरो नोंथां बे
बेयोओ म मास मोनबैसो लायो नोंथां जेनेबा बे देरनो आरो फाननो हानाय जानो थाखाय
ओरैनोथ' बांद्राय सम नाङा नोंथां जेनेबा थाम ब्रै दानसो लायो आरो नोंथां
औ
औ आरो माने ओरैबायदि मोजां जेनेबा मालाबा समाव माने जुदि आबादारिया जुदि खाफाल मोजांब्ला बा बै आबाद आबादनि जुदि दामा जेरै नैजिनिफ्राय थामजि ब्रैजि बेफोरबायाददि थाङोब्ला माने ओरैबायदि मोजां प्रफिटआव थाहैयो आरो नोंथां जेनेबा बे आबादखौ मावग्राया मानो होनोब्ला जुदि थाइसे थाइसे फिथाइानो जुदि बा द' केजि थाखायो नोंथां बेयो
औ बेखौ माने केजि बायदिसो फाननाय जायोना
औ औ नोंथां औ
ए
जुदि थायसे फिथायानो बा केजि थायोब्ला नोंथां अब्ला सानदो से बिघायाव माने खनसे खागासेयावनो नोङो सोरनाबा माने बिदिनो गोबां बुरजा बुरजा थायो आरो नोंथां
आ‌ ओमफ्राय नोंथां उम ओमफ्राय नोंथां आं दासिमबो बे थरमुसखौ मोननाय नुवाखै नोंथां बे थरमुसा मोनो ना मोना माने बेखौ जुदि नांगौ समाव औ बे मोननाया जानो माबायदि जागोन
मोननायाथ' नोंथां गोदै बबेावबा गोदै बबेबा एसे दैसेब सेब जायो आरो नोंथां ओमफ्राय गोबां बि दै माने मोजां जायो लोंनोबो हायो जुस बाननाबो लोंजायो नोंथां बेखौ
हा
ओमफ्राय आरो हानाबो जायो नोंथांङा जेनबा बेखौ मोननायखौ नुवाखै होनदों नाोंथां
औ नुवाखै आं माने मोननाय नुवाखै बांसिन फाननाय नुयो नालाय ओंखायनो माने गोथां गल' फानफैनाय बायदि मोनो आरो
औ नोंथां नोंथाङा माने जेनेबा बे थुरमुस दा जेनेबा मोननायनि सिगां जेनेबा गोरलै समफ्राव माने बिनि बिगुराबो दा जों जेरै बाजाराव फाननाय नुयो ना गो गोथां गोथां जानाय माने गोरलै समाव बेबायदि जाया नोंथां बिनि रङा जेनेबा एसे मा होनो बेखौ बै लाइनि खहर गै ग्रिन एसे बिदि नुयो आरो जेनेबा बिदि निला जाथारा जेनेबा औ बिदि जायो आरो नोंथां आरो बै बिनि सिङाव थानाय जे बे जाजाग्रा बा जुस बान्दा लोंजाग्रा बै सिङाव थानाय मोदोमा बिनिया बेबो माने बिबदि गोजा जाया माने जे नोंथां मोनाब्ला
उम
औ आथिखालाव बेबायदि औ माने बे आबादजों माने गोबां रोजा रोजा रां खामायनो हानायखौ नुगासिनो आरो नोंथाङा आङो
औ
आंनि खाथि खाला जोंनि खाथि खाला जायगाफ्राव माने गोबां मावसै आरो दाना बे आबाद
औ नंगौ नोंथां मानोना बे तरमुसा गरम बोथोराव जोबोर मोजां ना दैनि थाखाय जोबोद मोजां
औ - औ - औ
गोबां मानसियानो दै लोंनो बायो दै लोंनो बानायनि जायगायाव जोंङो थरमु जानो हायो ना होमबा थरमुसजों जोंहा दैखौनो मोनगोन नाथाय जों मोनसे एनारजि गोनां दै मोनलोंगोन बेबायदि जायो नंङा होमबा नोंथां
औ आरो नोंथांङाबो एसे जे बै जेनेबा दा सोलिबाय थानाय बानलु सिब्र' ना मा होनो नोंथां बेनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां
बानलु सिब्र बानलु सिब्र होनना बुंङोब्ला औ नोंथां जोंथिंजाय आबादखौ एसे खम मावोलै नोंथां
औ- औ
बांद्राय गिदिर - गिदिर आबाद नुवा जोंथिंजाय
औ - औ
आं आबादखौ ओंखायनो बोरै जागायजेनो बेनि बागै बांद्राय मिथियाखैनो होनना बुंजायो नोंथां बेनिखायनो आं नोंथांनो सोंनो नागिरदों आरो बे जेनेबा नोंथांङा ल बुं बुंबाय खख'वा खख'वा गायनायनि बागै मिथियो नामा बिदि मोनथिब्ला अ आं माने उनफोरावहाय नोंथांनावसो सोलोंहैनो थांसै आरो ओंखायनो एसे एनै बेनि बागै मिथिबा बुंनानै होदो
औ मोनथिगौ नोंथां मोनथिगौ जेनेबा खख' गायनायनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनोसै नोंथांनो औ जेनेबा खक'वा खौहाय ज जोंबो जेनेबा आसामाव जोंनियावथ' गैयामोन नालाय खख'वाया नोंथां बेखौहाय बांसिन जा जायफोर मानसिफोरा गायदों दा आंबो एसे गायबाय बेखौहाय माने बांसिनानो केरेला बे बेफोरनिफ्राय लाबोदों आरो नोंथां बेनि जोलैखौहाय माने बिसि बिनियावहाय बिनि आबादा माने गोबां गोबावनिफ्रायनो दं आरो नोंथां
अ
दा बिनि बिसिोरनिफ्राय बेगरखौ लाबोनानै बेवहाय जावैफैनाय जाबाय नोंथां गोबाङांनो दा बेनिफ्राय जा फुलि जाबाय नंङा होमबा नोंथां दाथ'
उम
बोथोर गायनायनिबो सम
उ अखा बोथोर बांसिन जायो आरो ना नोंथां
औ माने मे मेनलि माने अखा बोथोराव गायनांगौ नोंथां माने खरानावबा जेनेबा दै मोनैनि थाखाय थैनायनि चान्स थायोनालाय नोंथां
अ
औ माने दैज्लां समाव गायनांगौ आरो न
बेनि थाखाय हाया हाया माबायदि जानांगौ नोंथां
बेनि थाखायथ' नोंथां हाया जेनेबब्लाा अन्थाइ गैयि जानांगोन एसे दा जेरै दा जाय हायाव माने गय आबादा जायो बे हायावनो बे बिफाङाबो जायो आरो नोंथां माने बिनि थाखाय एसे सा
होमबा दंफांनि सेर सेरसो गायनांगोनदां होमबा बेखौ
औ औ नोंथां माने औ
उम
गय आबादनि सिङावबा बांसिन मोजां जायो आरो नोंथां गायनो
औ औ होमबा नोंथां बेयो मा मानिफ्राय जायो नोंथां बे बेगरनिफ्राय ना बे खौ बोरै बा
बेखौ बेखौ नोंथां बेगरनिफ्राय बानायनाय जायो नोंथां जेरै बे बैसोरो जेनेबा केरेलानि गोबां आबादारिफ्रा जेनेबा खक'वा मावग्रा बिथांमोना खिथानाय बायदिब्ला
उम
जेसेबां हायो जेनेबा गोजाम बिफांनि बेगरनिफ्राय बानायबा साबसिन जायोनो आरो नोंथां दा बिथांमोननाव जेनेबा जि बोसोर जानाय नैजि बोसोर जानाय बिफां दं नालाय नोंथां
उम उम
बेनिखायनो बिसोरनिफ्राय बेगरखौ लाबोनानै गायफैनाय जादों आरो नोंथां
अ नोंथां ओमफ्राय बेयो मा बांद्राय गोजौ माबायो नामा थाङो नामा दंफाङा
नोंथां बेथ' बेयो बांद्राय गोजौ थाङा नोंथां जेनेब्ला बियो मानसिनिफ्राय एसे जौसिन जेनेबा स्नि दाइन गु बा गुसिम गु जौ बिदिनो थांगोन आरो गु मिटारसिम
औ औ ओम ओफ्राय बेखौ बोरै जावायगोन नोंथां
बेखौ जावैनायनि प्रसेसआा नोंथां जेरै नार्सारिफ्राव जों दे फुल बिफां साफात बिफां बेफोरबायदि जावायोना नोंथां
उम
बेजों माने सेम एखे आरो माने नोंथां बेनि जावैनायाबो
उम ओमफ्राय बेखौ बेखौ औ नोंथां बेनिफ्राय बेखौ खौ माबोरै बाहायनाय जायो फिथाइखौहाय एसे बुंदो दे
बेनि बाहायनायनि माबाया माने जोबोद गोरलै आरो नोंथां जेनेबा जों बै हाथाय बाजारफ्राव जे जों मोनो जे बै डायरि मिल्क मोनो नङा होमबा मेथाइ बेनिफ्राय आरो बै मोनसे सकलेट फ्लेभारनि मोनसे मेथाइबो मोनो नङा होमबा जेरै
औ नंगौ